खोनादोंना नोंथां?
हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
जोंहा दिन औ जोंहा दिनैनि टपिकआ पलिउसन एबा सानदुं दुंथायनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
हेल' औ होमबा औ आं जागायजेनैसै ना?
औ थारैनो नोंथां,
औ जे पलिउसना जे मोनसे सानदुं दुंथाय जे, दंफां बिफां दामफ्लायनानै जे पलिउसन जायो बिनि बागै जों दिनै, एसे सावरायनो जे बिफां-लाइफां, जोङो बुहुमाव थासान्दि गायनांगौ। बे गायनायाव जे, बे जेनेबा दांख्लायबा बिदिनो उसुबिदा माने, सान्दुं पलिउसन बांनाया, जे बुहुमाव साग्लोबबा मानसिनि थांना थानायाव अस सुबिदा मोनो जे, दम बिफां-लाइफांखौ जे, बुहुमाव सुबुं गासैबो बिदिनो मोजाङै बिदिनो गायनानै दोननांगौ जे, जे गरम बोथोराव जे इयउरपाव फर्टिफाइभ डिग्रि, सेलसियास बाङो आरो, जे इण्डियानावबो बिदिनो थिग फर्टिफाइभ डिग्रि सेलसियास गाहाम बाङो। नाथाय बिनि जाहोन फानो जादों जे, बिफां-लाइफां दानफायनाय, बिदिनो जे अरनबारि अर सावस्रांनाय हा गोदान सेफायनाय, बिदिनो गोबां रोखोमनि जे गारि मथर बांनाय, अ आरो, अदसुनाय जे, बनफोरखौ जे, अदस बिदिनो बाहायो बेहावबो गोबां पलिउसन बांनायखौ नुनो मोना आरो जे पेट्रलियाम बाय दि, ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। जे दायो गोबां पेट्रलियाम जे, थाव पेट्रलावबो जे दायो गोबां खहानि थाखै निथनेल टुइन्टि पारसे टुइन्टिफाइभ पारसेन्ट खो दायो लगाय मोनदेरखामनाय जादों जे, बिहाव बांदों, खोनादोंना नोंथाङा?
औ थांनो खोनादों नोंथां।
औ जे बुहुमाव बिदिनो निथोनेयल बांनायजों लोगोसे, मानसिनि पलिसन जे गरम बांथायाबो बांनो, बांनायखौ जों नुनो मोनदों। जि बिनि होबथानाय राहाफोरानो जादों गारि- मटर बांनाय, खो जे, होबथानाय आरो जे न'फोराव सालायनाय गेस, जे बिहावबो थावाबो बुहु-बुहुमाव जे बुहुमाव जे अख्राङाव थांनानै जोमैयाव बे पलिउसनखौ जे सानदुं दुंथायखौ बांहोनानै अखानि बिबांखौ जे खम खामनानै सानदुंखौ बांहोदों। जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जे गुबुन गुबुन देशफोरावबो इसां बारा इउरपआव फर्टिफाइभ जे इउरपआव जे गोबां बिदिनो इण्डियाननिख्रुइ बांसिन दुंथाइखौ नुनो मोनदों बबेबा सेन्देलफोरानो गुलदों बाइकनि टायारफोरानो गुलिनायखौ नुनो मोनदों जे इण्डियानाव बाङाय माबारै रेहाय मोननायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनबा बाङाय साङाय जे इण्डियानाव बारा इसां गैया नाथाय इउरपआव गोबां थान्दा जानायनि थाखाय बेहाव मोनसिमबो गोबां थान्दानि थाखाय। पलिसना बांदों नाथाय इण्डियानाव इसेबां थान्दा नङिलाय जे गरम एसे एनै आरो थान्दायाबो एसे एनै फैनायखाय जे पुलिस सना एसां जों नुनो मोनाखै नाथाय अब्लाबो बिफां बिफांनो बिफां लाइफां दानफ्लायनायजों जों पलिउसनखौ बांनायखौ नुनो मोनो जे बे पलिउसन बांनायजों मानसिनि देहा साइस्थ'आबो गाज्रि जालाङो जे मानसिनि गोदोनायाव जे गोलन्दि जायो जन्दिस बेमार जायो बायदि रोखोम रोखोमनि आरो लोमजानायखौ जों नुनो मोनो जे गरम बोथोराव लोमजाबा मानसिया गानो जोंनि एबा गोरा गोसा जानायखौ जों नुनो मोनदों जे
औ
बे पलिउसनाव जे मानसिनि बे नाइट्रजेन नाइट्रजेन दाइ अक्साइड जे बारिनानै पलिउसन खालामदों बिदिनो जे
औ औ
बे निट बिदिनो निट नि टुनेलाबो जे बांदों दायो पेट्रलियामफोरजों बिदिनो पेट्रलियामाव बिदिनो बाहायदेरनानै जे मानसिनि सुबुङाबो खहा जादों जे डक्टरफोराबो जे फाहामनो हायि बेमारफोर दायो गोदान गोदान ओंखारदों जे बिसोरावबो बिनि थनेल बे ओंखारनायनि थाखायनो बे खुसेर बायदिनि बे जाग्रा मुवानिफ्राय बेनि टुनेलखौ जों बाहायनानै फेट्रलिमियाव होनायनि थाखाय बे डाक्टरफोरा हमदांस्रनो हायाखै जानो हागौ जों मोनथिनाय बादिब्ला आरो जे मा जे बे बुहुमाव जे मानसिया बिफां लाइफांखौ मोजाङै दोननो थाखाय सरखारा बिदिनो सुबिदा लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जे सरकारा बिदिखौ लायोबा मानसिनि थाखाय जिउ राहायाव संसार जानायाव एबा बुहुमखौ रैखा खालामनायाव बे सरखाराबो हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों औ आंनि नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दोङोबा बुंनो हागोन
अ नोंहाथ' दा गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय ओ आं नोंथां बुंनायखौ मोजाङैनो खोनासंदों नोंथाङा जा बुंदों थिगानो बुंदों ओ जे जोंनाव ओ बिदि पलिउसनफोरा गुबुङावब्ला माबायदि जायो आङो दा आबहावा जोंनि ओनसोलनि आबहावा गुबुंनायखौनो बुंनोसै नोंथाङा थ' नोगोरमाफोरनि बा गिदिर गिदिर नोगोरफोरनियाव माबोरै मा जादों बेखौथ' नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होलांखाबाय
औ
औ ओ जोंनि ओनसोलावबोहाय माबोरै ओ जोंनि दा गामि ओनसोलावथ' ओ नोगोरफोरनि ब एसेबां ओ गाज्रि जाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ आं बेखौ एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
जोंङो आबहावा खनायनि सायावनो बुंनोसै
औ
आबहावाया माबोरै गुबुङो होननानै बुङोब्ला जों गाव गाव गाव गाव सुबुंफोरानो आबहावाखौ फोसाबनो रोङियाव जोंनि आबहावाया बांसिनै
बांसिनै गाज्रि जालांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंङो सुबुंफोरानो जे हाजो सोर बा अरनबारिफोरखौ दानस्रांनानै बेफोराव बिफां लाइफांफोरखौ दाननानैहाय बेफोराव बि सोरो जागा लालायदोंफ्राय गोबां बिफां लाइफांफोरखौनो दाननाय जादों। हाग्रा हाग्रा रनजाइफोरखौ सिफायनानै बेवहाय थाहैदों बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बिफां लाइफांफोरा जोबोरैनो खहा जालांगासिनो दं। बेफोरनि थाखायबो जोंनियाव बेफोरबायदि गारि मथर सालायनानै गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा अम खारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो हजों अख्रांसेयाव थांनानै बेफोरबो सोमजिहैयो बेफोरबायदिनो एसिद अखा हायो। आरो दखान होननानै जोंनि
ओनसोलाव हानानै जे बिफां लाइफांफोरखौ नस्थ' खालामो। बा मैगं थाइगंफोरखौबाबो नस्थ' खालामलाङोबा जोंनि सुबुं फोरनि देहायाव गोग्लैयोबाबो बेयो बेमार सोमजिनो हागौ नङा होम नोंथां ओ गाव गाव गावखौ फोसाबनो थाखाय जोंङो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन मानो होनोब्ला जोंङो बिफां लाइ फांफोरखौ दानोब्लाबो जे जोंङो बिफां लाइफां दानोबब्ला बेयाव जोंङो बिफां फांनै फां गायोब्ला बेफोरबायदि आबहावाया गुबुंनाय नङा जानो हागौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जि दावबायनो थांनायफोरावहाय जे जोंङो जानानै लोंनानै प्लास्टिकफोर बा हाफोराव सेवलांनाय बुस्थुफोरखौ जोंङो ओरैनो गारालासिनोबा लइ लथरफोरखौ गारालासेनो जोंङो पलासतिक फोराव मोजाङै सोफिननानै खाथेनानै बेखौ डास्बिनफोराव गारोबा बेफोर बेफोरावबोनि आबहावाया गुबुं नङा आरो जों गारि मटर सलाया दा गोदान मुगायावहाय गोबां गोबां बिबांनि बांबोबाय ओ बेनि थाखायबो जोंनि आबहावाया जोबोरैनो गुबुंदों। आबहावा गुबुंनायनि अनगायै जोंनि बे ओ प्लास्टिक गारनाय बा जोंङो बिदिनो गोबां सेवै मुवा बेसादफोरखौ हायाव गारोब्ला जोंनो हायाबो गेब्लेलाङो
औ
हाया गेब्रेङोबा जों जे अखा हायोबा बेफोरो सुगारलांनानै जे जों बेयो मैला बुस्थुफोरा सिङाव हाबलांजोबनानै जे दैयावबो
दैयावबो थाहैनानै जे दैयाबो गुबुं गुबुंलांजोबो बेफोरबायदिनो जोंङो मोनसेल' जोंनि बे बुहुमाव मोनसेल' बा बारखौल' गुबुंले जादों बा आबहावाखौल' गुबुंले जादों होननानै बुंजाया मोनफ्रोमबो बिथिंयावनो जोंनि बे आबहाया गुबुं लाङो दैया गुबुंगोन हायाबो गुबुंलांगोन। बेफोरबायदिनो मोन मोनसे गाज्रि खामानिनि थाखायनो गोबां गोबां मुवा बेसादफोराबो गेबेंलांगोन। नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा नोंथां।
औ आंनि बुंनो गोनाङाथ' नों जे जाफोरखौ बुंबाय जे बिसोरखौ बिदिनो खोनाखाबाय आरो नोंथाङा जे बुंदों बेसो बुंनायफोरा थार। जे आंनिफ्राय फुंनैसो एसे जोंहा समाबो जानानै फैबाय। जे आबौवा आबौ आबैनि दिनाव जे एफा गरम नङामोन। नाथाय दानि गोदान जुगाव गरमखौ बांनायखौ जों साफ्रोमनि बे आबौ आबैनि दिननिफ्राय जे फैनाय मानसिफोर जे दायो दङ आरो बिसोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों दायो जे बुहुमाव बिदिनो गरमा बांनायखौ नुनो मोन्दों जे जे जोंहाबो समा जानानै फैबाय जे नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बि नंगौ। जे जोंनि बुंनो गोनाङा समा जानानै फैबाय जों बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा।
थारै नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोबां मिन थियै बाथ्राफोरखौ आंबो मोनथिनो मोनबाय ओ जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।